नोंथां खोनादों खोनादों।
दा नोंथां जोङो आबादनि सायाव रायज्लायनोसै नामा?
रायज्लायजायो नोंथां।
औ औ। दा आबाद होननानै बुङोब्लथ' जोङो गिबियावनो बुंनांगोन जोंनि थांना थानायनि ओ जों जायखौ जों जानानै थांनानै थायो। गुदि आबाद बेनो जाहैबाय जोंना माइ। नंगौना नोंथां? माइखौ जोङो बोसोर फ्रोमबो गायो आरोखि ना?
औ।
था थारमाने जोंनि थांना थानायावहाय जोङो बेखौनो मानो जायो आरोखि ना।
नंगौ नोंथां।
ओ माइ आबादजोंनो जोङो मानि ओ थांना थानायनि जिउ लामाखौ जों दिहुनलांनो हायो आरोखि ना।
औ औ।
उम। माय बेल' नङा जोङो बायदि रोखोमनि आबाद मावनो हायो जेरैहाय जुंखाम आबाद फाथो आबाद बेनिफ्राय जोङो जोगोनार आबाद अनेकथा मानि आबादखौ जों मावनो हायो आरोखि ना नोंथां।
औ औ।
आबाद मावनानैनो जोङो मानि जोंनि मा जिउ खुंनायनि लामा जों बेखौ दिहुननानै लानो हायो आरोखि।
औ।
दा नोंथाङा आबाद होननानै बुङोब्ला ओ बबे आबादखौहाय ओ नोंसिनि एरियायावहाय बा नोंसिनि जायगाथिंहाय बांसिन मावो बेखौ बुंलाय।
औ नोंथां ओरैनोथ' आबाद होनोबा जोंनि जायगायावहाय बुंनो थाङोब्ला दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा?
उम।
दा जोंनि जायगायाव बेनो आरो माइखौनो माय आबादखौनो बांसिन नुनो मोनो। जोंनि जेनाखि जायगा बेवहायबो।
उम।
दा बे माइनि अनगायैबो जेनाखि दैज्लां बोथोराव मोननाय मैगं थाइगं बे बेफोर आबादखौबो जोंनि गामियाव मावनाय नुनो मोनो आरो
औ
बुंनो थाङोब्ला दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा ओरैनोथ' बिदिनो जोगोनार खुमब्रा थाइब बें बिन बेफोरबायदि आबादखौबो जोंनि जेनाखि बर' गामिनि सुबुंफो फोर बिसोरखौ माने मावनाय नुनो मोनो आरो दा बिदिनो मेसें औ
ओ नोंसिनि जायगाथिं जे माने ओ बिघायावहाय माने माइखौहाय खयमनसो मोननो हायो
बिदिनो बिघा बिघा हिसाबै नायोबा थ' नोंथाङा बिदिनो बिगासेयाव ओ ओ आठ मन गाहाम मोननायखौ नुनो मोनो आरो
उम उम उम उम उम
नोंथांमोननि जायगायाव माब
बे जोंनियावबो बिदिनो आतमन नयमन बिदिनो मोननो हायो आरोखि ना बिगायावहाय औ
दा ओरैनो मेसें बोथोराव नोंथांमोननि मानसयाव मा मा आबाद मावनाय जायो
जोंनि जायगायावथ' ओरैनो दैज्लां बोथोराव मावनायानो जाहैबाय माइ आबाद, फाथो आबाद
औ
खोनाबायना ओमफ्राय जुंखाम बेफोरखौ मावो आरोखि ना दैज्लां बोथोरावहाय
औ नोंथां
औ औ औ माने जोंनियाव ओरैहाय माने गासिबो माने आबाद मावनानै मानि जाग्रा सुबुं गोजासै आरोखि ना आबादजोंनो मानि गथ'फोरनि फरायनाय लिरनाय न'खर सालायनाय बेफोरखौ माने दिहुनो आरोखि ना बोथोर बाय बोथोर दैज्लां बोथोराव जि आबादखौ मावो बेखौ मावगोन आरो मेसेङाव जे आबादखौ मावनांगौ बे आबादखौ मावो आरोखि ना
औ नोंथां औ
उम
ओरैनो नोंथां औ औ
बेजोंनो रां आरजियो औ नोंथां बुंसाय
ओ गुबुन गुबुन आबाद जेरैहाय माइनि अनगायैहाय बिदिनो मेसें बोस बोसोराव आलुनि आबादखौ गोबां मावनाय नुयो ना नुआ?
औ मावो मावो मावो बे मेसें बोथोराव आलु मावो आदसा नोंथां दे बुंलाय मा बुंनो नागिरदोंमोन
खोनादोंना नोंथां?
औ बुंसाय
ओरो ओरैनो मेसें बोथोराव ओ मा मेसें बोथोरावथ' माइ आबादखौ मावनाय जाया नोंथां ओरैनो मेसें बोथोराव माइनि अनगायै मा मा आबादखौ मावनाय जायो?
ओरैनो जोङो आलु आलु जेरैहाय लाफा बेफोरबायदि बायदिखौ मावो आरो ना मेसें बोथोराव जेरै बिन दि खोनादोंना? हेलौ हेल' औ जेरैहाय जोङो मा होनो बेखौहाय लाव लावनि बागान
औ नोंथां
बेफोरबायदि बागान खालामो आरोखि ना
ओरैनोथ' बुंनो थाङोबा जोंनि जेनाखि गामियारि ओनसोल बे बेफोराव माने मेसें आरो दैज्लां बे मोननै बोथोराव लानानै गुबुन गुबुन आबाद मावनाय नुनो मोनो नङा होमबा
औ
दा बेफोरनि अनगायैबो जेनेबा जोंनि बर' गामियाव मोननाय जेनेबा आबादनि अनगायै माबाफोर मैगं थाइगंफोर मोननो हायो नामा मिथिंगानिफ्राय मोननाय नोंथांमोननि गामियाव
मिथिंगानिफ्राय मोननाय
औ
जेनेबा मावनानै मोननाय
मावनानै मोननाय नङा नोंथां माने आबाद मावनायनि अनग गायै मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगं बेखौसो सोंदोंमोन आं
आस्सा मोननो हायो मोननो हायो जेरैहाय मिथिंगानिफ्राय जों मोननो हायो ओ जों होननांगोन बेखौहाय मैखुन
औ नोंथां औ
खोनादोंना आरो जेरैहाय जोंना दिंखिया मैगं
औ नोंथां औ
खोनादोंनाा लाइ औ सरि लायै नङा माबा ओ मा होनोमोनलाय बेखौहाय उम लायथ' नङा बियो माबा माथिगाल दाब माथिगाल दाब खोनाबाय
औ नोंथां
औ बेसोर आरोखि ना हेलौ
औ नोंथां खोनादों
आतसा दा नोंथाङा बबे ओंख्रिखौ जानानै रासिन मोजां मोनो बेखौ बुंनो हागोन नामा?
दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां
औ औ औ
ओरैनो दैज्लां बोथोराव मोननाय जेनाखि मैगं बेफोरखौ माने जानानै मोजां मोनो आरो बुंनो थाङोब्ला जेनेबा खुमब्रायाबो आंनि पेब्रेट माने खुमब्राया दैज्लां बोथोरनि बयनिख्रुइबो मख'जाथावसिन ओंख्रि होननानै आं बुंनो सानो मानोना बेफोरो बे खुमब्राखौ मानि दाउ बेदर अमा बेदर बेफोरजों जायोबा जोबोर मोजां आरो बुंनो थाङोबा खुमब्रा जालायहाय अमा बेदरजों जायोबा जोबोद गो गोथाव आरो आ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंथाङा मोजां मोननाय दैज्लांआव मोननाय मैगं
दैज्लांथ' बिदिनो जाहैबाय नै जोगोनार
औ
खोनाबाय दा जोगोनार आरो खुमब्रा बेफोरखौ मोनो आरोखि ना नोंथां फोरला आरो नै पथल बेफोरखौ मोननाय जायो आरोखि ना नोंथां
औ
औ दा आङो ओंख्रिनि बिथोराव अबे ओंख्रिखौ जानो गोथावसिन मोनो होनोबा खुमब्राजों दाउजों आरोखि ना।
अ नोंथां औ औ।
बेखौ गोगोम गोथाव मोनो आरोखि आंना।
औ ओरैनो नोंथांमोननि जायगायावहाय मेसें बोथोराव ओ गामि ओनसोलाव गोबां आलु नि आबाद बिगानैै बि बिगाथाम बिगाब्रै बेफोरबायदि मावनाय नुनो मोनो नामा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां बेबाय बेबायदिथ' मावो मावनायालाय। माने मेसें बोथोरावहाय ना नोंथां ओ जोंनि एरियायावहाय माने माखासे आबादारिफोर दं दङ' माने आलु आबाद मावो बिगाब्रै बिगाबा बेफोरबायदि मावो आरोखि ना। खोनाबायना? ओम। बेफोरबायदि बिगाब्रै बिगाबा बेफोरबायदि अ।
औ बिबो बेफोरबादि आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो जेनेबा मेसें बोथोराव आलु आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो जेनेबा गोबां जेनाखि रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां?
उम हायो हायो निसय हायो।
औ दा बेफोर रांजों मानि जेनाखि खि जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोर बिथांमोना माने न'खर सालायनायाव एसेबाबो हेफाजाब मोनोना।
औ नोंगौ नोंगौ हेफाजाब होयो माने गथ'फोरनि फरायनाय जानाय थानाय मानि ओ माने संसार सालायनायाव माने मोजां माने हेफाजाब होयो आरोखि आबाद आबादा
औ बुंनो थाङोबा बोथोर लायै बोथोर जोंखौ जेनाखि जोंनि आबाद बियो जोंखौ हेफा हेफाजाब होयो जेनेबा मेसें बोथोराव जेनेबा बेफोरबाददिनो आलु, कबि मटर बेफोरखौ मोननो हायो आरो दा दैज्लां बोथोर बोथोर नङा होमबा नोंथां? दैज्लां बोथोरावबो जोंखौ माने गोबां हेफाजाब खालामो आरो जेनेबा माइनिफ्राय लानानै जेनेबा मैग थाइगं
अ औ आथसा ओमफ्राय नोंथाङा अबे आबादखौ मावखांबाय
बुंनो थाङोबाथ' आबाद बुङोबाथ' जों ओरैनो जों गामि ओनसोलाव बयबो सुबुङानो माइखौनो मावखायो नङा होमबा नोंथां बिनि अनगायैबो ओ जुखाम आबादखौ आं बिगानैसो मावखांबाय आरो नोंथां बिगानै माने आराय आराय
आस्सा नोंथां औ आथसा आराय बिघायानोथ' जाबाय नोंथां आ आदसा नोंथाङा बे आराय बिघा जुखाम मावनायावहायो माबायदि ओ लाब बा लस जादोंमोन नामा नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओरैनोथ' आं जेनेबा पेकेटनिफ्राय जुंखाम बेगर मोनदोंमोन आरो। आं आं माने बेवहाय फैसा होनाङाखै आरो माने एग्रिकालसार अफिसनि मानसिफ्रा आंनो जेनेखि आंनो ओरैनो हरदोंमोन आरो पेकेटनि जेनाखि जुंखाम ना बेखौहाय हरदोंमोन आरो आमफाय आं बिदिनो गोसो होनानैहाय बि बिदिनो बिघानैनि बाराबा आराय बिघा माने गायदोंमोन आरो।
औ औ औ।
बिदिनो हालेवनानै औ ओमफाय बि बिदिनो मोनदों आरो जेनेबा खावसे होथेनाय जायिनि
ओ ओ ओ।
मोसौ जा थेवबो आं जेनाखि मोननांगौ जेनाखि खस्थ खालामनाय बिनि फिथाइखौ मोन दोंआनो आरो औ नोंथां।
आदसा नोंथा जोंनाथ नै टाइमा फैनानै जि मिनिटआनो जाबायथ।
नोंगौ ना नोंथां?
औ नोंथां दायो जों लाखिथनोसै नामा?
अ अ दे दे होमबा नोंथां।